हेल' हेल' औ खोनादोंं। ओ आतसा खबरफोरालाय दा बोरै? सोलिना दं
खबरफोरा एसे मोजांबो होनजायो गाज्रिबो होनजायो।
आतसा ओंखामफोर जाबाय?
ओंखामफोराथ' जाथ'वाखैनो संगासिनो
आदसा संगासिनो दंसै होनोमबा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा आंबो जानायालाय जाथ'वाखै आं जानाया जाथावबायै आं माबायाव लामायावसो बेरायथिंला बायथदों दा
अ अ औ
उम आं माने दसे सम नोंजों सावरायनो सानोमोन नामा
ओ सावरायजागोन खामानियाथ' गैथ'वआ सावरायजागोन
सावरायनो गोनां आं माने बे खोथायानो जाहैब गोदो गोदायनि ओमफ्राय दानि जुगाव मा फार्क दं एसो गोया माने एसे फोरमायनानै होनांगोन नामा
फोरमायनायाथ' हागोन हानायालाय
माने बिदि आरो खोथाया जेनेबा गोदो गोदायनि जुगाया मोजां मोना दानि जुगा माने दो जों सोलिबाय दं बे जुगा मोजांसिन बिनि बेनि सायाव एसे फोरमायनानै होबा मोजां जागोन नामा
हागोन हागोन जोंथ' दाथ' जों नुनायावथ' दानि बोथोरा बुहुद गाज्रि
औ
गोदो गोदायनि बायदि बेनंला दानि बोथोरफोराबो बहु माने फरिस्तिफोराबोथ' बहुत गाज्रि गोदोनि गोदोनिफ्रायबो बांसिन गाज्रि जासिनबाय आरो मा होनो औ गोदो गोदाय बेमार आजारफोराबो खम जानो हमोमोन
औ
आरो दाथ' नुखादों बिथाङाबो दानि जुगाव बेमार आजारफ्राबो बुहुद बांगासिनो दं औ गोदान बेमार फैयोनो गोदान गोदान नियम फैयोनो
माने जों खोनानाय मथे आरोना गोदो गोदायनि जुगा माने एसे मोजां होननानै बिथाङा एसे फोरमायदों आरो आसा बे माने गोदो गोदाय जेनेबा माबायदि सोलिनानै थायोमोन बेफोरखौ एसे मिथियो नोमा
गोदो गोदायथ' मा होनो गोदो गोदाय जेनेबा लोमजाबा साजाबा दाक्टारफोरनाव थांनांङामोन गां मुलिया मुलि जाबानो हामोमोन
औ औ
आरो जों नागिरलाबायबानो जोङो मुलिफोरखौ मोनोमोन
औ
दानि फरिस्थितफोरा मा होनो जेनेबा गोदो गोदायनि मुलिखौ दा मोननो थांला
औ
दा जों माबा मोनसे बेमार जाबाबो लोमजाबाबो जों डाक्टर डाक्टरफोरावसो थाङो
आतसा उ बेथ' नंगौ दा जोंओ मे माहोनोमोन बेखौनो होनदों सानोमोन बे दा माने जोङो डक्टर बा माबा मोनसे एसे जालुबानो डक्टर नाव होननाय डक्टरनाव देखायहै जायो जायो औ डक्टरनाव थाङो बा मेडिसिन लाहैयो जों मुलि बे बेमारनि थाखाय जों ट्रिटमेन्ट लायो आरो जेनेबा बिथाङा बेखौनो होन थानो गोदोनि समावनो न'आवनो थानानैनो जोङो ट्रिटमेन्टफोर खालायोमोन आरो
औ औ माने गोदो गोदाय माने मुलिफोराबो न' उसुंफोरावनो मोनो लाबायो।
औ माने होनबाथ' गोदो गोदायना खरसायाबो खम मोन गो बार बार हावा बार हावा बेफोरखौ माबायदि जानानै बेफोरखौ एसे फोरमाय बा एसे मोजां जागौमोन ना?
मा होनो बिथाङा टावारा एसे प्रब्लेम होआ ना नोंथांना।
एबारलाय
औ औ दासो मोजां खोनादों।
गोगो जेनबा बारहावा बा थांनाय परिस्थितफोरा बोरैमोन ओमफ्राय दानिया बोरै
औ औ जों दाथ' नुनो मोनदों गोदो गोदायनि जों दानि जुगनि जों गोदो गोदायना बारहावाफोराबो मोजांमोन दानि जुगावथ' बारहावाफोरा बुहुद गाज्रियाव सोलिनानै दं आरो
गोदो थानांगौ मोजांमोन माने गामियारि एबा
अ
गोदो गोदाय जों जेनेबा मा होनो गोदो गोदायथ' थिंनि न' गैयामोन थुरि न' सोमोन बेफोरनिफ्रायबो जों बेमारखौ खम मोननो थाङोमोन आरो।
ओं
थिंनि न'आव थायो गरमाव जों गरमनिफ्राय आरो गरम जासिनो बेयाव लोमजानाय साजानाया बांसिन जायो आरो जों ओ
मानो? गुसुआ बारा गैयामोन आरो। खोनादों दा नोंथां?
हा हा? औ खोनादोंं खोनादों नोंथां।
आतसा माने गोदो गोदाय फेसिलिटि होननाय बुस्थुआ बारा गैयामोन आरो
फेसिलिटि औ फेसिलिटिफ्रा माने खममोन गोदो बुहुद खममोन गोदो गोदाय दानि जुगावथ' नोङो गोदो गोदायनिफ्राय बहुद दा जाबाय आरो
औ दा बां सिन मेसिन बा माबा माबि बिदिनो जोङो थानो थाखाय फेसिलिटि नांगौ। दा गैयाबानो थानाया बेफोरबायदि समयसायाव
औ औ
आसा नोंथांमोनाबो एसे बुजिदों गोदोनि जानाय लोंनाय फोरावबो एसे मोजां होननानै खोनादोंमोन आं हाग्रा बंग्रा बा जोङो नांगौखिनिखौ जोङो बारि खना बा मा नागिरला नागिरलि लामा सामा जों नागिरै नागिरै जों गावनि आदार आदार जानो गोनां बुस्थुफोरखौ जोङो मोनोमोन आरो जायगायावनो दाथ दानि ओम औ दाथ' दानि जुगाव जोङो बायनानै जानोबा ए मालायनिखौ लाबोनानै जाफैनाय बिदि आरो दा मोननो थांला बेफोरबायदि सिगांनि सिगांनि जिबायदि मोनो मैगं थाइगं मोनोमोन बा माने फिथाइ सामथाइफोर मोनला बायो माने बेफोरबायदि दा मोननो थाङा होननानै मिथिनाय आरो ना
गोदो गोदायनि बायदि मा होनो दानि जुगावहाय माने बुहुत खमसै बेफोर बुस्थुफोरा
औ औ खमायलांबाय मा मानो थाखाय बिदि मानो थाखाय जेनेबा बिदि खमायलांदोंबा जे बे मानि थाखाय?
हा।
हेलौ
औ खोनादों।
औ औ दासो खोनादों।
थारमाने सिगांनिफ्राय जों सिगां गोजोरै सलिना थाङोमोन बा सिगां बोरै सलियोमोन आरो दा बोरै सोलियो बेफोर बेफोरबायदिया बुहुत माने सालायलांबाय आरो
औ औ खम।
जानायनि जानायनि थानायनि फारसेनिफ्राय माने बहुद सोलिलांबाय आरो।
औ।
आंबो माने सिगां गोदो आबै आबौनिफ्राय माने खोनायोमोन बे ओ बिसोरनि सल'बाथा बा माबा माबि बुंलाबाय ओ गोदो गोदायनि खाहिनि बेफोरबायदि न'आवनो जमा थसिगोन बा सिलायाव जमा लिरनानै जों सावरायलायनायबो माने बेबायदिबो गोसोआव दं आं।
औ।
थ' बिदिबो माने फांखा सिङाव थागोन सोरबा सोरबा न'बाहेरायाव हारसिं थागोन बा फेसिलिटि नागिर नागिर टिभि नायै नायै थागोन माने नाय सिगांनिबायदि जों आबै आबौ बा न'नि ख' न'खरनि मानसिजों माने मोजाङै रायलायलाय ऐ जाला बा मोजाङै समयसाफोरखौ खोन्थालायनाय जाला। बेफोरबायदि समयसा माने मा जादों मा जाया मानेे रायलायनाय बा सावरायनाय नुनो मोनला आरो।
ओ बेफोर माने मा होनो बुहुद खमसै बे बेफोर बाथ्राफोरा रायलायनायफोरा जों दिहुरुनला गोदो गोदाय गोदायनि मानसिफोराबो गैला दा गोदान गोदान जाजोब्बाय बेफोरबो माने मा होनो
सोलायलांबाय आरो औ ओ ओ। आरो नाथ' फारसेनिफाय जोङो फेसिलिटि मोनजोबखायो। मान होनोबा जों गोदो गोदाय जों बेलेगाव थांनोबाबो बा हमना ला जायगा मोनसिफाय गोजानाव थां थांनोबाबो बेफोरबायदि माने सुबिदाफोरावबो जों बारा सुबिदा गैयामोन आरो।
गैयामोन जों गोदो गोदाय जों जेनेबा टाउन औ टाउनफोराव थांबाबो जों थाबायनानै थांनांगौ।
औ।
थाबायनानै थाङोमोन दानि नों नोंथाङा मिथिखायो दानि जुगाव जों ससेबानो साइकेल साइ केल सलायो।
साइकेल सलायो बा जोङो बाइक सालाया ओमबा? जों गारि मथर जों जों आवगायो फरायो आरो आरो गोदो गोदायनि खोथायाव बे न जे मोनसे खोथाखौ बुंनो सानो आरो गोदो गोदाय माने जों गोजान जायो हान्थिनोबा
औ औ औ
जों साननै सानथाम गाहाम लायो माने जों गोदो थाबायबायो गरा गारि बा मोसौ गारि बेफोरबायदिजों जों आवगायोमोन दानि जुगावथ' जों बेफोरबायदिखौ नुनो मोनला मानो होनबा बेफोरबायदि जोंनावहाय फेसिलिटिया एभेलेबल जाबाय माने जों फारसेनिफ्राय मोनजोबाय जों ससे थांनोबाबो जों गारि मथर नांगौ होमबा जोंनाबो टाइमावबो खम जायो बा ओमफ्राय जोंनाव मा बे सिगांहाय फैसा थाखा फैसायाबो खममोन दानि फैसा थाखायाबो बारा माने नों अबा मोनसे लामा हान्थिनो बाबो फैसा नङाबो जाना माने आरो गोदो गोदाय माने थाइसे थाइ थानैजोंनो बुहुत जानो मोनोमोन दाथ' नों थाइसे थाइनै मुल्यआनो गैला बेफोरबायदि सोलायनो मोनबोदों आरो
औ माने गोदो गोदाय जोङो ओ हाजिरा मावबा थाइसे थायनै मोनोमोन दानि दानि जुग जुगावथ' पासस' सयस' सातस' नङाबानो जोङो हाजिरा मोनला गोदो गोदायफ्राय दानिफ्राय बुहुत फाराग जाबाय आरो
हाद जाबाय आरो दानि गोदोनि जानाय लोंनाया माल बुस्तुनि दामफ्राबो खममोन दा नाय नों ओरै मोनसे फिसा बुस्थुनिबो नांगौबावो नों दुइस' थिनस' फैसा गारनांगौ जायो मानो होनोबा जोङो जोंना फैसायाबो बुरजा जागोन ब दामाबो बुरजा आरो गोदो दामाबो खम फैसायाबो खम बेफोरबायदि सुबिदामोन आरो
औ बिदिनोमोन आरो गोदो गोदाय
औ औ मिलायथारना ओमफाय नोंहाथ' एसे फोरमाय बेखौ मोजां मोनदों आरो आंबो एसे रायलायनानै गोजोनबाय दा आं माने एसे दोनथ'लायनाय जासिगोन आरो इसेयावनो
औ दे दे
औ दे गोजोननाय थाबाय